औ खोनादों नोंथां दिनैनि तपिकखौ लाना अबेनिफ्राय जों जागायजेननो
जोंङो हौवानि बाहायनायनि सायाव सावरायनोसै
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो औवानि बाहायनाया जोबोर गोनां आरो औवाया गासैबो खामानियावनो जों औवाखौ बाहायो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला गोदो मोननो थाखायबो औवाखौ औवानि खुंखिया औवानि बेरा औवानि जेनला बायदिसिना हेबनानै गोदो गोदायनि सुबुंफोरा औवानि न' बानायनानै बेवहायनो गोबां बोसोर रायजो जाबोदों। बेनि अनगायैबो न'खर सालायनायाव गोनां जानाय औवाजों बानायनाय बायदि मुवा जेरै औवानि खादा औवानि संद्रराय सानबारि थाबबायलि आरो थाबां फोथाराव औवाजों बानायनाय आगजु जेरै नांगोल जुंगाल आरो फाग्रा बोनो थाखाय जुंगाल बायदिखौ औवाजोंनो बानायनानै बाहायोमोन आरो आबाद खालामनो थाखाय औवानि बैसां मैगं थाइगंखौ मानबाय होनो थाखाय जों औवाजों बानायनाय औवानि जेनलाब बायदि बायदिखौ जों औवाजोंनो बानायोमोन आरो औवानि बाहायनाया जोबोद गोनां औवा गैयाब्लानो गोदोनि दिनाव न' बां नुनो हायामोन। औवाजोंनो गासैबो न'नि खामानिखौ खालामोमोन जेरै थिउल बायदिखौ जों औवाजोंनो बानायोमोन आरो मैगं खानायाव औवानि खादा बायदि बायदि आयजो माहारिया बाहायोमोन आरो ओंख्रि संनायनि थाखाय जेब्ला सबाय ओंख्रि एबा दा दैखौ जों सारिनो थाखाय साउखौबो औवानि बानायोमोन। नोंथांनि जायगायाव औवाखौ मा मा माह मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो ओ जों गिबियावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों जे आबौ आबैयाथ' जों गोदोनि दिनाव जोङो बांसिनानो औवाखौ जोङो न' लुनायाव बाहायनाय जायो। आरो बिदिनो जोङो ओ बेरा होनाय आरो मैगंङाव जोङो मैगं मैगं दिखां नो थाखाय जोङो जोंनो औवाखौ नांगो गोना औवाखौ नांगौ जायो जोंनो। आरो लोगोसे जोङो ओ बिदिनो गामि ओनसोलाव जोङो ओ बिदिनो ओ एसे नाला एला बायदिसिना दैखौ बारनो थाखाय जोङो औवानिफ्राय जोङो हेबनानै जोङो दालां दालां मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो लोगोसे जोङो बिदिनो औवानिफ्राय जों गोबां रोखोमनि बिदिनो जेखाइ खबाइ बायदिसिना गोबां बिदिनो जोङो ओ जेरै जेखाइ खबाय सेन आरो बिदिनो बोराय बुरैनि थाखायबो जोङो औवानिफ्राय जोङो ओ बेखौ थखन थखनबो जोङो जेनेबा दाननानै मोन
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला आंबो फंनैसो बुंनोसै।
औ बुंदो नोंथां औ
आजखालनि मुगायाायाव जोङो औवाजों बानायनाय बायदि रोखोमनि आगजु न'खर सालायनायाव बाहायनाय जेरै- खादा संगाय सान्द्रि दारहा आरो औवाजों बानायनाय जेखाइ खबाय सेन फल' बायदिखौ जों बाजारफोराव फानहैब्ला गोबां रां आरजिनो हायो बेफोरखौ खायसे फायखारिफोरा गामि गामि थांनानै जाय न'खराव जेखाइ खबाइ हेबो बेफोरनिफ्राय बायखांना लांनानै बेफोरखौ बाजाराव गोबां दामाव फानहैयो बेफोरखौ गोदोनि बोराय बुरैफोरा गासैबो न'आवनो गावबा गाव औवाजों बानायनानै लायोमोन गोदोनि दिनाव दानि मुगानि बायदि लहानि बिसिना गैयामोन बेखायनो बैसां बायदिखौ बानायनानै गोदोनि सुबुंफोरा बेवहायनो थायोमोन आरो दिनैनि दिनाव गिदिर गिदिर बिल्दिं लुनो थाखायबो गामि ओनसोलनिफ्राय औवाखौ ट्राकै ट्राक सगोरनि मानसिफोरा बायनानै लांफैयो आरो जोङो बेफोरखौ जाय न'खराव औवाया मेरला दङ बे न'खरनि मानसिफोरा जाय जायगानिफ्राय बेफोरबायदि औवाखौ गिदिर गिदिर दालां एबा न' बां लुनायाव औवानि गोबां गोनांथि दङ आरो जों गामि ओनसोलाव दासिमबो गेसखौ बाहाया लाबानो औवानि बन बायदि जजों ओंखाम संनानै जायो आरो जों औवानि बेरा औवानि दान्दा बायदि बायदि जों न'आवनो मोननायखाय बेफोरखौ औवाजोंनो बानायनानै लाजोबो औवानि बाय बाय बानायनानैनानै लायो औवाजों बानायनाय खायसे जिरादफोरा जोंनि संसार जानायाव गोबां गोनांथि दं औवायानो बुंनो थाङोब्ला गोबां खामानियाव बाहायजायो जों औवानिफ्राय ओंखारनाय औवा मेवाइखौ जों जायो आरो आसारबो खालामनानै दोनो दा दैज्लां बोथोराव बे औवानिफ्राय ओंखारनाय औवा मेवाइखौ गोबां मानसियानो जानो मोजां मोनो
औ
नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा
औ
औ आ बुङोब्लाथ' जों गिबियावनो बर'नि ओ जेरै मैगंबो जों जानाय जेरै औ औवा मैबाइखौथ' जों ओंख्रि जायो अनला खारैजों
औ नंगौ नोंथां
औ आरो लोगोसे बिदिनो औवानिफ्रायथ' जों बि बिदिनो गोबां रोखोमनि दय बुलांनाय बायदिनो जेखाइ खबाय थारा ओ बिदिनो
गोबां बुस्थु जोङो औवानिफ्राय बानायनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
बिब्ला नोंथाङा आं फंनैसो बुंबावनोसै
औ बुंदो।
जोंथ' गामि ओनसोलाव फ्राय बयनिबो न'खरावनो। औवा नि सुबाखौ नुखाथारो। आरो गोदो गोदायनि समाव' जि दानो थाखायबो औवाजों बानायनाय खायसे आइजें फोर दङ' जेरै' गनसा गनसि। आरो जन्थारखौबो औवाजोंनो बानायोमोन। बिनि उनाव साल खुनटा खौबो जोङो फख्रि औवा नि खुन्थाजों बानायोमोन। आरो गरखाखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो। गोदोनि दिनाव दिनैनि बायदि खानजं गैयामोन। बेनिखायनो औवानि खानजुं बानायनानै लायोमोन होननाय नुनो मोनदों। फाय गामि ओनसोलावनो। औवा नि बेरा। औवा नि दर्जा बायदिफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथांनि गामियाव नोंथांनि गामियाव औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायसै ओरैनो?
मा होनोमोन नोंथाङा?
नोंथांनि गामि ओनसोलाव औवाखौ मा मा खामानियाव ओरै नो बाहायसोयो?
औवाखैथ' जों बुंनो थाङोब्ला गासैबो खामानियावनो बाहायो जेरै'बायाददि दुबि फथाराव जों खायसे दैफोरखौ थेनो थाखायबो आरो। जेब्ला मिथिंगाया बारा जायो। अब्ला जों औवाजों हमथानानै दोनो आरो। औवाखौ बायदि जुगा फोथारफोरावबो जों बाहायो। औवानि दिनैसिम मोजां गामि ओनसोलाव दालांफोर बानायनायखौ नुनो मोनो। बिदिब्ला नोंथां दिनै जोंना समाबो जाना फैबाय। मालाबा मोजां सम मोनोब्ला बे खोथानि सायाव जों सावरायफिनसिगोन।
औ औ नोंथां से साबा-साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय।